हेलौ नोंथां। नोंथाङा फ्रि ना?
औ औ नोंथाङा थिग
औ बिदिबा बे बे समाव आं गोजोन बेलासिनि नोंथांखौ हामलायनाय बावहरग्रोबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
नोंथाङा बे समाव दा जेबो उसुबिदा गैयाबा आं नोंथांजों फंनैसो रायज्लायनो होननानै सानदोंमोन
औ दे जेबो उसुबिदा गैया नोंथां सावरायलायनो हागोन
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो दा जोंनि बे समावहाय जोंनि देहाया जे गोबां लोरबां बां जाबाय थायो खारा जा फ्रा जानाया बारा जादों। बै फोरनि सायाव नों थाङा दिनैनि दिनाव जों गावनि देहाखौ बेफोरनिफ्राय बारग'नोब्ला माबोरै जोथोन लानांगोन बा
ओं हेलौ खोनाफैयाखिसै नोंथां आङो जेबो हेलौ अ नोंथाङा खोनागासिनो ना? हेलौ हेलौ